औ खोनादों ना नोंथाङा? औ गिबि गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांनो जासिहरनानै थाबाय आंङो।
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामब्लायथि जासिहरनाय थाबाय।
औ अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामदों?
दायो ओरैनो दङ नोंथां नै। जिरायनानै दं ओरैनो।
अ अब्ला नोंथाङा जुदि आंनो दसे सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सा सायाव सावरायनो सानोमोन आङो।
अ हागोन दे नोंथां थारैनो।
अब्ला आङो आय दाया ओ आबहावानि सायाव माने सावरायनो सानदोंमोन आङो।
अ आदसा आदसा जागोन दे नोंथां।
औ औ अब्ला नोंथाङानो गिबियाव एसे बुंनानै होदो दे आबहावानि सायाव।
अ जागोन दे नों थां दा आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो आबहावाया माखौ बुङो जों बेखौ मिथिग्रोनांगोन नङा होमबा? आबहावानि सोमोन्दै सावरायनो थांनायनि सिगां जोङो आबहावाखौथ' मिथिग्रोनांगौ जायो नालाय। दा आबहावा होननानै बुङोब्ला जोंनि बुहुमनि सोरगिदिं थानाय दैमा-दैसा, हाजो-हाला, बिफां-लाइफां, जिब-जुनार मानसिखौ लाफानानै गासैखौबो जोङो आबहावा होननानै बुंनाय जायो।
औ।
आबहावाया जाहैबाय जोंनि एंगारनो हायि मोनसे जोंजों सोमोन्दो गोनां। मानोना आबहावाजनि दारैसो दिनै जोंबो थांनानै दं। जोंनि दारै दिनै आबहावा एबा बिफां-लाइफां मिथिंगा जों बेनि सायावसो स सोनारनानै जोङो थांनानै थायो आरो। दा बेनिखायनो जोङो आबहावाखौ संरैखा खालामनाया जोंनि मैखोमै जोंनि बिबान आरो मानोना जोङो आबहावानि सायावनो थांनानै थाग्रा हिसाबै जोङो आबहावाखौ संरैखा खालामनो नांगोन आरो दा दिनै नों नुनो मोनदों गोदो गोदायनिफ्राय जेरैबायदियै आबहावामोन गोदो गोदाय नाथाय आथिखा खालाव गोदो गोदायनिफ्राय गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनसै दा जेरै ओ सोलायनाय होननानै बुङोब्ला दिनै गोदो गोदायहाय जेबायदियै संरैखा गोनांमोन नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायबोबाय दिनै बुहुमनां जेरै हमनानै ला आबहावायानो दिनै गेब्रें गोबां गेब्रें बोनायखौ जोङो नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां दिनै दा माब्रै गेबे गेब्रेंदों होननानै बुङोब्ला दिनै बिगियानारि आदब ओ बिगियानारि जुग बिगियानारि आदबजों दिहुननाय जिथुनाखि दिहुुनथाइफोर बैफोरबायदि दिहुन थायनि दारैनो दिनै जोंनि आबहावाया गेब्रेंदों होननानै जोङो बुंनो थागोन मानो होनोब्ला दिनै बिगियानारि आदबजों दिहुननाय दिनै गारि मटर गोबां दिहुनदों नाथाय गारि मटरफोर सालायनो थाखाय दिनै गोबां थावनि गोनांथि जादों दा बैफोरबायदि गारिनि जिथुनाखि थावफोर बाहायनाय बेफोर बाहायनायनिफ्राय जि थावनि खामनाय पेट्रल डिजेलनि जि थिंखि खामनाय बै खामनायफोरनिफ्राय जे ओंखा खारनाय उखुन्दै बे उखुन्दैया जाहैबाय कार्बन डाइ अक साइद गेस आरो बेनिफ्राय खल खारखाना दिनै गेदा गिद बायदिसिना दिनै गोदान गोदान मुवा दिहुनदों दा बैफोर दिहुन हुननायनिफ्राय जि इन्डास्ट्रि एबा जि उद्ग एबा दारिमिन बै दारिमिनफोरनि फ्राय जि ओंखारनाय जि उखुन्दै बे उखुन्दैया जाहैबाय कार्बन डाइ अक्साइद गेस दा बैफोरबायदि ओंखारनायनि जाहो जाहोनावनो दिनै कार्बन डाइ अक्साइद गेसा बुहुमाव सारा बुहुमावनो दिनै गोसारनो हमदों आरो बे बेफोर बिदिनो दिनै बाराबो गुबुंले जादों। आरो गोबां कार्बन डाइ अक्साइड गेस जानाय थानायनि जाहोनाव दिनै साननिफ्राय फैनाय जिथुनिखि सोरांनि रोदा जि सोरां बिदुंनि रोदा बै बिदुंनि रोदाया दिनै बुहुमाव नांनानै बियो गोजौ फारसे थां फिननो नांगौ जायोमोन थांफिननो नांगौमोन अब्लासो जोंनि बुहुमा थाजिम थागौमोन नाथाय दिनै कार्बन डाइ अक्साइड गेसा बारा जानायनि जाहोनाव जोंनि बे बुहुमनि सा बाहागोआव कार्बन डाइ अक्साइड गेसआ बै साननि जिथु नि बिदुं रोदा। बे बिदुं रोदाखौ बुहुमनिफ्राय नांनानै थांफिननायखौ बियो हेंथा होयो। एबा सोबनानै लाखियो। दा बे सोबनानै लाखि नायनि जाहोनाव गोजो थानायाव गुदुं जायो दा जोङो मा होननानै बुङो बुहुमनां दुंखावनाय एबा ग्लबेल वारमिं होननानै जोङो मिथिनानै लानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां दा औ दा जोङो बेफोर बायदि आबहावा गेब्रेंनायखौ जोङो होबथानोब्ला अब्ला जोङो मा खालामनो नांगोन होननानै बुङोब्ला जोङो गुदियै बै जिथुनिखि थाव आरिजों सोलिनाय जि दिहुनथाइ बे दिहुनथाइ गारि मथरफोरखौ जोङो खम खालामनो नांगोन बिफां लाइफां बिफां गायनायखौ जोङो बारा खालामनो नांगोन आरो बिनिफ्राय हानायमानि जोङो मा खालामनो नांगोन इलेकट्रिक जिथुनिखि जे मोब्लिब गोहोजों सोलिनो हानाय। जि ओ गारि मथरफोर बेफोर बेफोर बायदि गारि मथरफोरखौ जोङो बांसिन बाहायनो नांगोन अब्लानो एसे बिबांनिब्लाबो जोङो आबहावा गुबुंले जानायफोरखौ होबथानो हागोन दा दाखोर दालाफोरनि खामनाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेस। जोङो बेफोरखौ संरैखा खालामनो थाखाय बिफां लाइफां जोङो गोबां। गायनो नांगोन गायोब्ला जोङो आबहावाखौ माने संरैखा खालामनायखौ जोङो मोननो हायो। हागोन आरो। दा आंनिफ्राय खेंफोर दि आं बेखिनिखौनो नोंथांनिसिम खिन्थाबाय दा नोंथांनि बायदिब्ला एसे नोंथांनि फोरमाय बिखौ होनो हागोन नामा नोंथांआबो।
औ हागोन नोंथां। ओ दाथ' नोंथां। नोंथानो माने जाबादि नांगौ नांगौ खोथा ओ बेखौ नोंथाङानो बुंखाबाय ओ अब्लाबो आङो जा मोननैसो बुंनो सानबावदों आङो बेखौ बुंनोसै आङो।
औ जागोन दे नोंथां।
ओ आबहावा गेब्रेनाय होनोब्लाथ' जोङो ओ आबहावाखौ जोङो माखा से बाहागोआवबो जोङो उम दिभाइद खालामनो हाबावो।
नोंगौ।
ओ दावराव दावराव गेब्रेंनाय।
औ जायखौ जोङो साउन्ड पलिसन होननानै बुङो औ नोंगौ।
ओमफ्राय बे दाखोर दालानि गेब्रोंनाय लोगोसे केमि केमिकेल्सफोरनि गेब्रेंनाय। बेफोर बेफ बेफोरखौ जोङो मोननो हाबावो आरो ना। ओमफ्राय जोङो जुदि बेफोर खौ जोङो ओ होबथानो सानोब्लाथ' जोङो ऐसां गोरलैयै होबथानो हाया। मानो होनोब्ला बेफोरनि थाखाय जोङो ओ माखासे सुबुंफोरनि जा साननाय हनाय बेफोरखौ जोङो सोलायहोनो नाजानांगोन। मानो होनोब्ला बे जोंनि मुलुग संसारावहाय बा जोंनि आबहावा बा ओनसोलावहाय ओरैबायदि माखासे सुबुंफोर दं माने माखासे सुबुंफोरनाव जेबो कमन सेन्स होननायानो गैया आरो ना। मानो होनोब्ला माखा जे सुबुंफोरा गावनि जानाय दाखोर दालाफोरखौनो माने ओ आबहावायाव माने गारनानै दिनो आरो ना। माने गारनांगौ जायगाफोराव माने गारिया
औ नोंगौ।
माखासे सुबुंफोरा गय जानानै माने गावनि ओ जा बे जुमुदै होनो बेखौ माने ओ गावनि खाथि खालाफोरावनो माने गारनाङि जायगाफोराव गारो आरो ना जेरै- मालायनि ओ वालफोरावहाय बा मालायनि खायसे सुबुंफोराथ' मालायनि गारियावबो गारनानै होयो आरो ना माने मालिक गैयि समावहाय बेफोर फोरबायदि माने माखासे कमन सेन्स गैयि मानसिफोरबो थायो। जायनि थाखाय माने आबहावा गेब्रेंनाया माने एसे बारा जानो हमदों आरो ना
औ
दा बिथांमोनखौ बुजाय नो थाङोब्ला जोङो माने मा बोस सो बुजायगोन दाथ' एसे गोरायैनो जागोन माने गोरायैनो जागोन औ
आरो ओ दा बेफोरबायदि माखासे औ दाखोर दालाफोर गारनायनि थाखाय बा नाङि जिथुनिखि मुलियारि होन बेफोरबायदि गारजानाय मुलियारि बायदिसिना केमिकेलफोर जेरै- बेफोरखौ गारनायनि जाहोनावबो जोंहा लोगोसे आरो हानिबो गेब्रेंनाय जायो। नङा होनबा नोंथां हायाबो गाज्रि जायो। हानिबो गेब्लेंनाय जायो जाय हाया जाय हायावनो जोङो थैजासे रायजो जागोन जाय हायावनो जोङो आबाद मावगोन दा बैफोर हाखौ जुदि जोङो गेब्रें होयोब्ला अब्ला जोंनि थाखायनो खैफोद गोनां जागोन। नङा होनबा नोंथा?
औ नंगौ।
औ बेनिखायनो जों हाखौबो संरैखा खालामनांगोन आरो।
औ ओ। माने बिदिनो जोंहा। ओ। माइ गायनाय एबा। ओ बायदिसिना आबादफोर मावनायावबो जोङो माखासे ओ केमिकेलफोर बाहायो। मानो होनोब्ला दानि। दानि मुगायावहाय गास सैबो ओ मुवा बेसादफोरखौनो माने थाबनो जाजानो लुुबैयो। बिनि थाखाय माखासे। खहा जानाय केमिकेलफोरखौ जोंनि बे हायाव बाहायनाय जायो जायनि थाखाय हाया खहा जायो जोंना।
औ औ। बेनिखायनो औ दे बुंदो नोंथां।
ओ बे बे माखासे खहा गोनां केमिकेलफोरनि जायगायावहाय जोङो। गोबोरखि बा ओ माखासे एम्फौ एनलाफोरनि। खि थायो जेरै एम्फौला था बिनि खिखौबो जोङो हासार महरै बाहायनो हायो। मानो होनोब्ला ओम बिसोरनि खियावहाय माखासे गुन थायो। जे आबादखौ मोजां खालामग्रा। ओमफ्राय जोंनि हाखौ। खहा खालामि बेबायसा माखासे गुन थायो। जायनि थाखाय जोङो। गोबोरखि आरो बे एम्फौ लाथानि खिखौ जोङो बाहायनो हायो।
औ नंगौ बेफोरबायदि मावोब्ला जोङो अरगेनिक। जोङो ओ आबाद मावोब्ला जोंना हानि गेब्रेंनायाबो खम जानो हमगोन। खम जागोन आरो औ नंगौ।
अब्लाथ' नोंथां जोंना। समाबो जानानै फैबाय। अब्ला जोंनि बे ओ आबहावानि सायाव सुंद'यै सावरायनायखौ जोङो एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ नोंथांजों बेफोरनि सायाव ओ आबहावानि सायाव सावरायनानै गोसोखौ आङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो गो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांजों सावरायनानै। दे बिदिब्ला।